ओं खोना दोंना नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं-
नोंथाङालाय
आंबो ओरैनो दं जुदि नोंथाङा दायो फ्रिब्ला आङो नोंथांजों दसे सम आखलनि बावै सावरायगौमोन सावरायनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागायनोसैना नोंथां।
औ जागो
जों गासिबो मिथिखायो जे जायखिजाया सुबुंनि सिनायथिया आखलनि गेजेरजोंसो बेरखाङो होनना।
औ नंगौ नोंथां। आदारा सुबुंनि जिउनि थाखाय जेरै गोनां बिब्दिनो आखलाबो गोनां।
ओं नोंगौ नोंथां मानोना आ खलानो जादों गोजौआव गाख खोनायनि जांख्ला
नोंथाङा आंनो आखल मोजां आरो आखल गाज्रि मोननैनिबो गेजेराव पार्कखौ खिन्थानो हागोन ना नोंथां।
ओं हागोन नोंथां मानसिनि आखला बेनि थांनानै थानाय समाव सानफ्रोमबो गावनि न'खरनि गेजेराव मावनाय दांनाय रायनाय होननायाव मानसिनि आखला नुजायो बे आखलफोरनि गेजेरावनो बबेबा मोजां आर रो बबेबा गाज्रि जाबादि आखला बा खनायजाथाव सोलोंथाव बेफोरनो मोजां आखल होनजायो आरो जाबायदि आखला मुगैथाव गाज्रि लाजिथाव। बेफोरनो आखल गाज्रि होनना बुंजायो
औ नंगौ नोंथां
ओं जेरै सानफ्रोमबो सैथो राव बुंनाय गाहाम हाबा मावनाय बेफोरनो जाबाय मोजां आखल आरो मालायखौ सोलिनानै जाग्रा मालायनि इनाय खालामग्रा मालायखौ गाज्रि गाज्रि राव बुंनानै रायला बायग्रा बेफोरनो जाबाय गाज्रि आ खलनि सिनायथि
औ नंगौ नोंथां जेसेबां दोहोनानो था रांखावरियानो था बेफोर जेबो नङा जुदि आखल मोजां नङाब्ला आखला मोजां नङाब्ला बिमा फिफानिफ्राय मोननाय नायख'नो हायि जाख'नो हायि दोहोनाबो साननैसोआवनो जोबलाङो बेफोरखौ नों मोजां बाहायनो रोङाबा सान दसेनो जोबलाङो बेफोरो गासैबो
औ नंगौ नोंथां मानसिया आखलनि थाखायनो बायदिसिना दायाव गोग्लैयो आरो बेफोर दायनिफ्राय बारग'नो मानसिफोरा दोहोनफोरखौ फाननाङो सोरबाबा आखल गाज्रिनि थाखायनो दोहोन थासेयावबो जानो रोङा दोन फानजोबनानै लानानै लामानि मागिग्रा जानाङो आरो बेनिखायनो जों आखलखौ मोजां खालामनो नाजानांगौ
ओ नंगौ नोंथां बेनिखायनो आखला मोजांब्ला मानसिया अनजायो बाख्नाय जायो एसे एनै दायफोरनिफ्रायबो बारग'यो नाथाय आखल गाज्रिब्ला जेरावबो बुजायो बयबो मानसिफोरजों सोंखारि जायो गाज्रि गाज्रि बुंजायो
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आरो खायफा खायफा सुबुंफोरा बुङो जे बिमा बिफानि थैजोंसो फिसाया उजियो बेनिखायनो मोजां आरो गाज्रि आखला जोनोमनि गेजेरजों बिमा बिफानिफ्राय फिसायाव फिसानियाव फैयो होनना आरो सोलेर बिजिरगिरिफोरा बुंनाय बाथ्रा दं जे बिमा एबा बिफानि जेरैबायदि आखल बिनि थैया जोनोमाव फिसानियाव हाब्लानो फिसानि आखलाबो बिब्दिनो जायो होनना
औ नंगौ नोंथां
ओं नंगौ नाथाय बयनिबो बेलायाव बे जानानै फैया मानोना मानसिया गोसोजों नाजायोब्ला गावनि आखलखौ गावनो दानानै लानो हायो आरो बेनिखायनो सिखावनि फिसायाबो माब्लाबा सादु जायो आरो सादुनि फिसायाबो माब्ला
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों मानसि हारिया सोलोंसुला मानसिया मालायनि फावखौ नुनानैसो सोलोङो आरो बे रावा गथ'फोरनि बेलायाव गोरोबसिनो गथ'फोर माने मालायनि आव फाव सोलोंग्रा गथ'नि बे आखलनि सायावनो सोरगिदिं समावबो नारसिननो बोलो मोनदों जोंनि सोरगिदिं जायगानि मानसिफोरनि साननाय हनाय मावनाय दांनाय आरो आखल आखुवा जेरै गथ'फोरनियावबो बिब्दिनो जालांनो नागिरो बिनिखायनो मोजांसो गिदिं गेजेराव थानाय गथ'फोरनि आखुवा मो जां
औ नंगौ नोंथां नाथाय जेरैखि जाया मानसिया नाजायोब्ला गावनि आखलखौ गावनो दानानै लानो हायो सानसुमै गो सोनि हेफाजाब लानानै जेब्लाबो गावखौ गाज्रियाव थांनो नागिरनायनिफ्राय हमथा हमथा खालामब्लानो गावखौ गाव मोजां खालामनो हायो आरो गावनि आखलखौबो गावनो मोजां खालामना लानो हायो मोजां गाज्रि बेफोरो जोनोमनि उनावसो जायो
औ नंगौ नोंथां बेनिखायनो जों मोजां मानसिफोरनि मोजां बोसोनफोरखौ खोनासंनांगौ मोजां लामाजों थाबायनानै जिउखौ खांनो नाजायोब्लानो बियो जानानै फैयो
औ नंगौ नोंथां मानोना आखलानो जादों गोजौ गाखोनायनि गोनां जांख्ला बेनिखायनो बुंनाय जायो जे सोरहाबा रां गोमादोंब्ला जेबो गोमायाखै मुस्रि गोमादोंब्ला एसे माबा गोमाबाय आरो आखल गोमाबायब्ला गासिबो गोमाजोब्बाय मानोना आखलानो जादों जेनिबो गुदि मोजां आखलानो राहानि गुदि आरो आखलावनो बान्था आखलावनो जुथा आथिंनि सौथुनायाव गाव दुखु मोनो नाथाय आखलनि सौथुनायाव खैफोद सफैयो मानोना आखलानो जादों मुंनि मुखुद
औ बेनिखायनो मोजां आखल दानानै लानो नाजानाया जोबोद गोनांथार गोसो गोथौ मानसिफोरा बुङो बिजाबनि थांखिया जादों गावखौ गाव गोरों गोरा खालामनायजों लोगोसे मोजां आखल दानाय
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग खौनो बुंदों बेनिखायनो जों बिजाबाव मोननाय मोजां बोसोनफोरखौ लानानै गाव गावनि गोरोन्थिफोरखौ आरो गाज्रि हुदाफोरखौ ज्राब गारनांगौ मानोना आखल मो जां नङाब्ला लेखा रोंब्लाबो मान मोना गिदिर अफिसाराबो सिबि ज जुदि आखल मोजां नङाब्ला आरो आरो बिनि बेंखायनो जोङो हा आखलखौ सोलायहोनो एबा गाज्रि आखलखौ मोजां खालामहोनो थाखाय गोबां राहाफोर लानांगौ जेरै जोङो फरायसालि फोर एबा गामिफोराव सांग्रांथि मेलफोरखौ खुंबाय थानांगौ आरो फरायसाफोरनि सायाव बिमा बिफाफोराबो नोजोर होनांगौ मानोना आखल मोजां गाज्रिया लोगोफोरजों थाबानायनिफ्रायबो सोमजियो जुदि लोगो गाज्रिजों जुदि लोगो गाज्रिजों लोगो जायोब्ला बिनि आखलाबो गाज्रि जाफायो बेनिखायनो बिमा बिफाफोरा गथ'फोरनि सायावबो गथवा सोरबायदि दि मानसिजों लोगो जादों एबा बेरायदों बेनि सायावबो बिमा बिफाफ्रा नोजोर होनांगौ बेफोरनि बेफोरनि सायावबो माबा बिफाफ्रा थाल लानांगौ आरो गथ'फोरखौ सांग्रांथि मेलफोर खुंनायाव थिनहरनांगौ आरो आखल गाज्रि जानाया बांद्राय बेरायलाबायनायनि सायावबो सोमजिनो नागिरो बेनिखायनो गथ'फोरखौ जाहा थाहा बेरायहोआलासिनो बिमा बिफाफोरा थाल लानांगौ जे गथ'नि आव फावा माबायदि सोलिगासिनो एबा गथ'आ मा बबे लामाथिं थांगासिनो बेनि सायावबो बिमा बिफाफोरा
औ नंगौ नोंथां नोंथांजों आं आखलनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो आखलनि माखासे मिथिफेरि बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आं नोंथां
ओं आंबो नोंथांजों आखलनि बागै सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिम आंङो नों थांनि समखौ होनायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय उनफोराव सम मोनोब्ला आं नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो हागोन ना नोंथां
ओं हागोन नोंथां आंबो जुदि उनफोराव फ्रि सम मोनब्ला नोंथांजों बि बिदिनो सावरायगोन सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'दिनि नामा नोंथां
औ नोंथां नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय
नोंथांनिसिमबो
औ दे होमबा नोंथां
ओं दे